लौ
औ
अ खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों नों
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ दे नोंथाङा दा फ्रि दंमोन नामा?
औ फ्रि दङ।
अ नोंथाङा फ्रि दंबा ओरैनो फंनैसो खोथाफोरसो सावरायनो सानदों माने नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन मा आयदानि सायाव ओरैनोथ' बेखौ लानानै दा जों सावरायनोसै नोंथां।
अ टपिकआ ओरैनोथ' दा सानफ्रोमबोनि जिउ राहा बा दैलि फिसा फिसा बिजनेस मावनायनि सायाव
औ औ बायदिब मानसिनि जिउनि थांखि जाहैबायबायदिबा
औ औ नोंथां जे दैलि रां आरजिनो हानाय औ औ नोंथां आं सिगाङाव फंनैसो बुंग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ दे बुंजायो नांगौ होनथां बुं
औ दे सानफ्रोमबोनि जिउरा होनब्लाथ' जों बुजिखायोआानो नोंथां ओ जे फिसा फिसा बिजनेस बा मैगं थाइगं फाननाय बा हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय दखानारि होनायजों लोगोसे गुबुनारि ओ मैगं थाइगंफोर लाफा देनानै बा बिजनेस मावनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ राहाया सुफुङो आरो ना नोंथां जेराव जों सानफ्रामबो औ रां आरजिनो हायो
नंगौ
औ ओ जेराव जों सिजेन बा गुबुन गुबुन बोथोराव जों गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं-थाइगंफोर मोनो बेफोरनि गेजेरजों जों जेनेबा ओ हाथाय-बाजार बेफ्राव जों बा फाननानै बा थाइसे थाइनै रां मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ।
औ बेफोर ओ बेफोरबोथ' मोनसे फिसा फिसा बिजनेस जानो होनजायोना नोंथां
औ नंगौ।
औ औ जेराव गुबुन बिजनेस बा जोंनियावथ' ओ बेफोरबायदि बर' सुबुंफ्रा इसेबां मानि गिदिरहालागै बिजनेस मावनो हानाय दासिमहालागै गैयानो होनजायोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ जेराव जोंनियाव दा बांसिन सोलिबाय थानाय बर' हारिफ्राव बा बांसिनानो जोंनि बर' हारियाव दा ओ गयारि आबाद बा साहानि बागान बेफोरबायदिखौ मावनाय जों नुयो। आरो गोबाङानो
ओम
औ जेराव बिफोरनिफ्रायबो जों ओ रांफोरखौ आरजिनो हायो जेराव फिसा फिसा बिजनेसफोरानो गोलैयो आरो बेबो नोंथां
ओम
ओम। ओ जेराव दानि समावथ' आइजोफोरनि थाखाय गोबां जेराव हौवा माहारि बा आइजो माहारिनि गेजेराव गोबां दिफ्रेन्स खौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेफोरबायदि बिजनेसाव जेराव औ दानि समाव जेराव हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय जेराव जोंनि बर' हारिमुनि ओ गाननाय-जोमनाय बा दखना थावसि, आरनाय गामसा बेफोरखौ ओ हाथाय-बाजारब्रा ओ टाउन एरियाफोव बांसिनानो बर' आइजोफोरखौ बेफोरबायदि ओ फाननायफोरखौ नुयो आरो नोंथां।
ओम
ओ दा नोंथांनि बायदिब्ला ओ जोंनि बर' समाजाव औ जे जोंनि बर' समाजाव बांसिनानो ओ मैगं फाननाय बा माबा मोनसे बिजनेस मावनाय बा गयारि बागान खालामनाय बा साफा बागान खालामनाय बेफोरबायदियाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दा नोंथांनि राययाव आरोना
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांङा दानि आगोलावसो बुंनानै थांबाय नंङा होमबा ओ जोंनि बर' आइजो माहारिफ्रा जेनेबा हाथाय बाजाराव ओ फिसा फिनलु जेरै ओ मैगंनिफ्राय लानानै बिदि गाननाय जोमनाय ओ दख'ना, आर'नाइ बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ दाउ अमा नङा होमबा जोंनि मानो होनबा बर' बर' हिनजाव एबा बर' ओ आइजोफोरखौल' जोंङो नुनो मोनसै
औ औ
जोंनि ओ बर'आ बर'आ बर' सुबुंफोरा जोबोरै जेनेबा
दासिमहालागै माने जौगानो हायाखै आरो
औ
औ आरो जोङो औ नंगौ आरो जोङो जिउनि थांखि होननानै बुंङोबा जेरै उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे ओ थांखि जेनेबा थांखिखौ लानानै जोङो थांखि लानांगौ जेनेबा थांखि लायोबासो माने जों माने थांखिखौ माने जाफुंसार होनो हायो आरो
औ औ माने जोंनि बर' समाजावथ' दा बांसिनानो जों ओ न'खर सलायनायनि बागै बुंनो थाङोबा जोंनि बर' स समाजाव ओ बोराय बेन्थ'बा न'खर सलायनाय गारजेन बेफोरनि सायाव जों नुनो मोनोदे बांसिनानो जोंनि बर' समाजाव दा मैगं थाइगं गायनायफोरखौ नुयो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ बेफोरबायदिनो फिसा फिसा ओ बिजनेस होनानै जानायखौ नुयो आरो ओ बेराफारसेथिं मोजांबो बेफोरो खामानिया जेराव लाइमोन फोराबो बेफोरखौ जुदि सोलोंनानै लायो बा ओ गाव गावनो गोसो गुदुं जानानै बेफोरखौ मावनानै लायो जाखिनि हा दं बेफोराव दा बेफोरजोंबो फिसा फिसा बेफोरबायदि रां आरजिनो हायो आरो ना
औ नंगौ
जेराव गावनि आंखालखौ ओ सुफुंनानै लानो हायो नांगौखिनि मुवा बेसाद खौ बायना लानो हायो बेफोरजोंबो दा बेफोरबायदिनो फिसा फिसा बिजनेस होनानै जेराव ओ ओ लासैनो गोजौ लेभेल बा ओ गिदिर बिज होनायनि थांखिफोरखौ लानांगौ आरो आंनि राय बायदिबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
उम ओ दा नोंथांमोननिथिंसो बेफोरबायदि ओ आबादफोरखौ मावनाय नुयोना नुवा आथिखालाव नोंथां
औ नंगौ ओ जोंनि माने हालामाव माने जोंनि ओनसोलाव नायहाय दङ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ जों माने जोंनिफ्राय गिदिरनिफ्राय लानानै माने उन्दैनिसिम जा हायो माने बाजाराव बिदिनो मैगं थाइगं बा खेथि बारि बिहुर माने खालामो आरो जेरैहाय न'नि जेनेबा ओ दाउ अमा बोरमा मोसौ नङा होमबा नोंथां जाय माने फारा फारि आरो बिदिनो
औ
आरो सानैसोआ बिदिनो बाजाराव मैगं थाइगं ओ न'खराव फोना लानाय जा दङ माने बेफोरखौ माने ओ बाजाराव निजायनि न'खरखौ माने सुं संस'नो थाखाय माने बाजाराव लांनाय जायो आरो औ फरायसालियाव जेरै जेनेहाय गथ'फोर जेनेबा एडमिसन लानाय एबा अबावबा जेनेबा आ दावबायनो थांनायफोराव जेनेबा बिदिनो गारि भारा लांनाय अबावबा जि हायो माने बेखौ माने बाजारावहाय लांनाय जायो आरो माने फान
औ औ आथिखालावथ' जों गोबां बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो जे ओ बेफोरबायदि फिसा फिनला ओ मैगं थाइगं फाननायजोंनो गाव गावनि ओ फिसाफोरखौ बा फोरोंनायखौ नुयो आरोना नोंथांजों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ आथिखालावथ' गोबां बर' समाजावथ' बेफोरबायदिया दा आथिखालाव सोलिबोगासिनो दं
औ नोंगौ
ओ दा बेफोरबो मोनसे मोजाङानो जे ओ जोंनियाव गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो बांसिन बिफ फोरखौ मावनाय जायो जे जोंनि बर' समाजाव बा बर' ओ जायगायाव बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' हारियानो बर' आइजोफ्रानो बेफोरखौ मावनाया बेराफारसेथिं मोजां आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ
औ औ ओ जेरावहाय गाव गावनो नांगौखिनि बेसादफोरखौ बा गावनि ओ फिसा फिसौफोरनो फरायनायाव हेफाजाब होनो हायो आरो बेफोरनिफ्रायनो
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङासो बेफोरनि फारसे मा बुंनो सानो?
औ आंनि फारसेथिं बेबायदि जेनेबा ओ मोजां आरो ओ ओरैनो बर' आइजोफोरा जेनबा जिरायनानै थानो जिरायनानै थानो नाङा जा हायो माने ओ बिदिनो बाजाराव जा हायो एसे एनै माने ओ गावनि न'खरखौ सुंस'नो थाख खाय एबा बिदिनो गोबां फैसा एबा रां खामायनो थाखाय बेबायदि माने एसे एनै लांनांगौ आरो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदोलाय
हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ औ औ नोंथां औ औ औ दा नोंथां होननायाबो नों ओ जेराव बेफोरबो मदद होयो खिन्तु
औ
औ बेफोरनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा एसे ओ हेफाजाब मोननायजों लोगोसे आव गिदिरारि बिजनेसफोरखौबो मावनो एसे आखाइयाव लानांगौ आरो आंनि बायदिबा नोंथां जेराव औ जोंनियावथ' दा गुबुन हारिफ्रासो बांसिन बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बिजनेस बिफोरखौ मावबोगासिनो जेराव जोंनि बर' हारि बा बर' सुबुं फ्रा गोबां बेफोराव उन जानानै दं आरो
औ नंगौ नोंथां नगौ
औ औ
उम
बे जों नुबोगासिनो जे गुबुन हारिफ्रासो जे बर' जायगायाव थानानैनो बर' एरियाफ्राव थानानैनो बेफोरबायदि बर'नि होनो गोनां बा बर'फ्रा मोननो गोनां बर' जायगाफ्राव बेफोरबायदि खामानि बा बिजनेस बा फिसा फिनला दखान बेफ्राव गुबुन हारियासो बांसिन जों दानि दिनाव नुनो मोनो नोंथां जेराव बर' सुबुंफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो बेफ्राव आथिखालाव आथिखालावथ' जों जोंनि बर'नि जायगा बेफ्राव थाङोब्लाबो जों टाउन एरियाफ्राव थांब्लाबो गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौसो बिजनेस खालामनाय एबा हटेल आरि एबा दखान खुलिनाय बेखौ जोबोद नुनो मोनो जेराव बर' सुबुंफ्रा बांसिनानो खमैनो उन जाबोगासिनो आरो बेफोरखौ नोंथां
औ
औ दा लासै लासैनो जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेफोरबायदि फिसा फिला बिजनेस मावनायजोंनो लोगोसे गिदिर गिदिर बा इसिबां गिदिर नङाबो बे हानायखिनि जाखिनि दखान गिदिर बा माबा मोनसे बिजनेस बा हटेल बेफोरबायदि खुलिनायखौ नाजानांगौ आरो जोंनि बर' सुबुंफ्राबो
औ नंगौ नोंथां
औ ओम दा समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ दे होमब्ला ना नोंथां औ दे दे